औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ -औ आङो नोंथांजों ओ मोननै जेरै जोङो बर'फोरनि ओंख्रि बायदिसिना बायसिना मैगं बा ओंख्रि संनानै जायो बैफोर ओंख्रि ओ जानायनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै आं सानदों नोंथांजों
औ नोंथाङा जागोन -जागोन
औ ओ -ओ होमबा नोंथांनिफ्रायनो आं ओ सिगां मिथिनो लुबैगोन जे जोङो बर'फोरनि ओंख्रि जा बा नारजि बा सबाय साम' बैफोरनि बागै नोंथाङा एसे संनाय आदब आरो माबायदि जोङो बेखौ बहा मोनो बेनिफ्राय बेबायदि आरब खान्थिफोरखौ नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायना होनो हागोन नामा औ
औ दा जोंना बर'नि मुंदांखा बयनिफ्राय गोथावसिन बा जासिनग्रा ओंख्रिफोराथ' गोबां दङ नोंथां दा आङो नोंथांनो मोननैसो फोरमायनानै होनि कि जोंनि ओनसोलजों खि जोंनि खाथि खालाजों अबे ओंख्रिखौ बांसिन जायो बा जोङो संनानै जानो गोथाव मोनो बेफोरनि बागै आं एसे खिन्थाना होनि जेरैहाय दङ जोंना सबायजों दाउजों आरो दङ थास' बिबार अमा बेदर आरो दङ जोंना ओरै ओ नाफाम -नाफामनि बाथोन दा बेफोरबायाददि गो गोबां रोखोमनि जोंना ओंख्रिफोर बा मैगंफोर जोङो जायो आरो दा आङो नोंथांनो थास' बिबार आरो अमा बे ओंख्रिखौ माबोरै बानायो बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां
औ जागोन दे
दा जोंना थास'बि बिबारजों अमाजों होननानै बुङोबाथ' बयबो गोथाव मोनखायो रावबो गोथाव मोनैआनो गैया फ्रायानो बेखौ जोङो संनानै जायो जोङो थास' जे बिबार ओंखारो बे बिबारखौ जोङो जोंनि हाग्रा बा जोंनि खाथि -खालानि लामाफ्राव बेखौ नागिरनानै लायो नङाबा जोङो बायनानैबो लाबोनाय जायो हाथाइ बा बाजारनिफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ अमा बेदरजों जानोब्ला अमा बेदरखौबो बायनानै नै लाबोनाय जायो हाथाइफोरनिफ्राय बेनि उनाव जोङो बिसोर मोननैखौबो अमाखौबो आरो थास' बिबारखौबो सुनानै हानानै नानै रिदि खालामनानै लाग्रोयो आरो -आरो जोंना बिनि उनावहाय थास' बिबारखौ रुनानै लाग्रोयो आरो संख्रि होनानै हाय जा जाहाथे बियो थाब रुइनायनि थाखाय आरो दङ जोंना बेनि उनावहाय अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनोसै जेरैहाय थाव होनानै बेयावहाय सामब्राम बानलु आरो संख्रि हालदै बे फोरखौ होनानै मोजां थारैनो एवनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव एव नानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला बे बेदरा एसे गोबाव समनि थाखाय मोन खायो एसे अब्ला जोङो बे थास बिबारखौ होसननानै होनाय जायो आरो आरो आरो जोङो बेखौ होसनखांनायनि उनाव नैजि बा थामजि जि मिनिटनि थाखाय बिसोर मोननैजों गोदौ होबाय थानाय जायो आरो जाहाथे बेदरनि बो रस आरो थास' बिबारनिबो रस बिसोर मोननैजों ओ मिलायलायना नै गोथाव मिलौसिनो आरो बेनि थाखाय जोङो गोबाव समनि थाखाय बेखौ गोदौ होनो नो दोनो बेनि उनावहायनो जों जानो थाखाय रेडि जायो आरो औ दा नों थांमोननि ओनसोलजोंबो जे अबे मैगंफोरखौ बांसिन जायो एबा बेफोरखौ माबोरै सं सङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ मैगं जानाय होनोब्ला जोंथ' माने बांसिन बिदि बेबायदि माने हाग्रानि फ्रायबा जोङो खाथि खालायाव मोननायनिफ्राय जोङो माने नायागिरनानै जायो। थिग बेबायदिनो ओ जोङो माने बांसिन बा जोङो दा बांसिन जाबाय थानाय बा जोङो सम सम जाबाय थानाय ओंख्रि होनोब्ला जेरै अ अनला ओमफ्राय आरो बेखौ जोङो बेरेक आलदा आलदा मुवाफोर होनानै जोंङो संनानै जायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय औवानि ओम मेवा बे औवा मेवाइखौबो जोङो ओ लाबोनानै जोङो दाम नानै साफा खालामनानै जोङो बे ओ अनलाजों जोंङो अनलायाव होफानानै संनानै बेबायदिनो गोथाव खालामनानै जोङो जायो ओब बेनि उनाव आरो जोंङो अनलाखो आरो बे बासिखा बिबार बे ओ बासिखा बिबारजोंबो जोङो बेबायदिनो जोंङो अनला संनानै जानायखौ नुनो मोनो। जोङो अनला ओंख्रि ओ खौ जोङो संनो थाखाय ओ गिबियावनो जोंनो अन गुन्दै नांगोन ओ जोङो आलुवा माइरंखौ जोङो। गिबियावनो माने देनायाव बा अन गुन्दै खालामनायाव मोजां जानो थाखाय जोङो। सोमनानै लाग्रोयो सोमनानै गुरै खालामना लाग्रोनानै बिनि उनाव ओ बोखांना दोननानै जोङो दैया जेब्ला गजोबो बा गसरजोबो बेनि उनाव जोङो ओ दिंखि बा जोङो। ओ थबसिफोरावबो मालाबा समाव जोङो देयो बेबायदि देनानै लानानै उनावहाय जोङो आ दै सारायबा जोङो जाया संग्रा बासनाव जोङो दै होनानै गोदौ होयो गोदौ होनाय दैया जेब्ला गोदौवो अब्लानिया जोङो बै ओ अन गुन्दैखौ एसे से या फ्रि फ्रि जोंओ गारनानै होयो आ जाहाथे बे अन गुन्दैया लद्रा आ माने बुजा बुजा जों गारना होयोब्ला अन गुन्दैया लदा जानानै माने अनला ओंख्रिया मोजां जाया बेनि थाखाय जोङो एसे एसे गारना होयो। आरो समाव सोरबाया ओ बेबायदि होआलासिनो दैयाव दायो थोंजों दैजों गलायनानैबो ओ लुसननानै होयो बेबायदि खालामो आ बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो उनाव बे गोजौब्ला जोंङो ओमफ्राय बैफोर ओ जों जेरै औवा मेवाइ बेखौ जोङो होयो गारस'नानै ओमफ्राय आरो जोङो बारसिखा बिबार जों सङोब्ला जोङो बेखौबो बे बासिखा बिबारखौ जोङो सुनानै साफा खालामना लानानै बे अनला गो गोदौनायाव गारनानै गारसननानै होयो बेबायदिनो जायो ओ बेनि अनगायैबो आरो मोनसे दंबावो जोङो सिब्रु बिबार बै सिब्रु बिबारखौबो जोङो अनलाजों बा अनलायाव होनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो रिमोन लानो जायो माने मोदोमफ्रु रिमोनला गोथाव जायो। बेखौ जोङो गोथाङाव गोथाङै होनानैबो जायो ओमफ्राय बै सिब्रु बिबारखौ जोङो मालाबा समाव माने गोबाव दोननो थाखाय जों फोराननानैबो लायो। फोरानना दोननानै जोङो बेखौनो जोङो अनलाफोर संनायाव बिदिनो गारस'नानै जोङो जायो आरो।
औ नोंथां। आरो जोंना मोनसे मुंदांखा ओंख्रि दंबावो नोंथां बर'नि ओ बेनो जाहैबाय जोंना नाफाम दा बे नाफामखौ नोंथाङा जाफेरबायना नोंथां?
अ जादों नोंथां औ गोबां जाबाय।
दा नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे मिनथिगौ नामा नोंथां?
नाफामखौ ओ मिथिगौ मिथिनायालाय नोंथां एसे
औ नोंथां।
होमबा आं बेखौ फोरमायना होनोसै
औ
जोङो नाफाम होनोब्ला जोङो बे नाफामखौ बानायनो थाखाय माने गाहाय मुवा होनोब्ला जोंनो नाखौ नांगौ जोंनो ना गोरान जायखि जाया ना जोंङो ओ ना, ना फिसा, ना फिथिख्रि बा मावा ना बा नास्राय गोरै बेफोरबायदि जायखि जाया नाखौ जोङो फोराननानै लाग्रोयो। ओ बेनि उनाव जों आ ओ फोराननानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला ओ नाफाम देनो थाखाय थियारि खालामो अब्ला जोङो बे थास' थास'नि थाराखौ जोङो बा थास' बिफांनि बे मा होनो बे
देनथाखौ औ
ओ बे देन्थाखौ लाबोनानै जों साफा खालामनानै बिनि बिगुर खौ जिरनानै जोङो बेजों होखानानै ना गोरानजों नैबे थास'जों देन्थाजों मिक्स खालामनानै गलायनानै जोङो दिंखिफ्राव
बा मालाबा गाहेन उवालावबो जोङो बेखौ देनायखौ नुनो मोनो बेबायदि देनानैनो।
औ नोंथां
लायो आरो बे मालाबा समाव ओ आं खोनानो मोनदों बेयावहा आ खुमब्रा फिथाइबो होफायो होननानै। गोथाव माने मोजां गोथाव जायो होननानै बेबायदि खोनादों आरो खुमब्रा फिथाइ होफायो। बे देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माने गोबाव थिनानै दोननो थाखायबा आ नाफामनि महर होनो थाखाय बा मोदोम होनो थाखाय जोङो बे बे औवानि हासुं एबा जों बयामफोराव ओ सोनानै मोजां नारसो नारसो सोनानै जोङो बिनो बिनि खफा बेखौ जोङो मोजां बार हाबनो हायै बायदि थायेद मारि नानै बेखौ दोननानै होयो। जेब्ला बियो जोङो ओ बिनि उनाव जोङो दान सेसोनि उनाव जोङो बेखौ खुलिनानै जोङो ओ बायदिसिना जेरै थाव गोजाजों एवनानै जायो। मालाबा समाव जोङो औ मालाबा समाव जोङो नारजि नारजिजोंबो जायो। ओ बेबायदि जोङो नाफामखौ संनानै जायो आरो।
औ नोंथां जोंनि थिंजायबो बे नाफामखौ आरोबाव लोगोसेयै थास' बेस' बा बेफोरबायदिजोंबो होनानैबो जाबावनाय जायो आरो
औ औ
जाहाथे थास' बिसंफोरा मोदोमो बिनि थाखाय औ
बिदिनो जोंनिथिंजायबो जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों बिदिनो एखेयानो बानायो औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समनिबो आंखाल जाहैबाय जे आङो नोंथांजोंहाय दिनैहाय जानाय आदारनि बागैहाय सावरायलायनानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां जे नोंथाङा आंनो बे नाफाम बानायनायनि आदब खायदाखौ फोरमायनानै होबाय बिनि थाखायनो नोंथांखौ साबायखर थाबाय आरो नोंथां
थि नोंथाङाबो औ नोंथां नोंथाङाबो एसे आं जों सावरायनो थाखाय सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोन्थों औ